खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां
हेलौ
खोनादों नोंथां
औओ नोंथाङा आदायो मा खालामगासिनो दंङ
आं ओरैनो दं नोंथां
अ जुदि नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांजों दसे सम भारतनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंनानि बागै सावरायगौमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनि भारत हादर हादोरावथ आ सुबुंजमा बानाया आरानिफ्राय
औ आरो जोंनि भारत हादरानो दायो बुहुमनि मानाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर जानो दं
अब्ला नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन ना जे बे सुबुं अनजिमा बांनाया मानि जाहोनाव बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं।
ओं हागोन नोंथां जोंनि हादराव। सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना जादों जे जोंनि हादराव आथिखालाव गोबां उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों नुबोगासिनो आरो खोनानोबो मोनबोगासिनो जायनि जाहोनाव जों जोनोम जानायनि। जाबांबोगासिनो दं आरो हौवासा गोथौ लुबैनायनि जाहोनावमाब बांनाया जाबोदों। मानोना गोबां। हौवासा गथ जोनोम जायागौ मानि गथ जोनोम होयो एबा थाङो आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय। जोंनि हादराव सिाव अनजिमा बांद्राया बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो हमदों।
औ नोंथां बेफोरबायदि जाहोनफोरनि थाखायनो जोंनि हादोराव सुबुं अनजिमा बांनाया बारा जाबोगासिनो।
औ नोंथां आरो सुबुं अनजिमा बारा जानायनिफ्रायनो जोंनि हादराव गोबां खैैफोदा जेरै बुहुमना दोनखावनाय हानि जेंना आबहावानि जेंना आबहावाया ज। साख्रि गैजायनि जेंनाफोरा गोबां जाबोनो हमदों आरो लेखा गोरों अनजिमाया खम आरो रोङैफोरनि अनजिमाया बारा जालांगासिनो।
औ नोंथां बिब्दि जेंनाफोरा जोंनि हादोराव दायो गोबां सोमजिगासिनो दि जेंनाफोरनि थाखायनो जोंनि हादोराव दायो गोरिबफोरनि अनजिमायाबो बारासिन बारानिफ्राय बारासिन जाबोनो हमदों
औ नोंथां जुदि जोंनि बिब्दि जेंनाफोरखौ होबथानोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाग्रोथारनांगोन।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां। हेल'। खोनादोंना नोंथां।